औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो
अ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ दे हागोन
औ दा आं नोंथांजोंहाय औवानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो
औ
औवा औवा होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा
औ
औवाया जोंनि थाखाय मोनसे एंगारनो हायै बेयो मोनसे मा होनो बिफां नङा होमबा बा लायफां बेयो गोजौ जायो बेहाव माखासे दलााय दासाफोरबो थायो आरो ओमफाय बिनि बिलाइफोराहाय फिसा फिसा आरो लावजें लावजें गोलाव जायो नङा होमबा बेयो गोथां खालारनि जायो ओमफाय माखासे गोमो कालारबो थायो बेबायदिनो औवाफोराथ' आरो गोबां रोखोमनि थायो जेरै औवा गुबै थायो औवा बुरखा औवा थेरे औवा थेरेया फिसा फिसा जायो आरो बियो ओमफ्राय बे हौवाफोरखौ जोंहा गोबां खामानियावनो बाहायनो हायो नङा होमबा जोङो जेरैहाय ओंखाम संनायावहाय ओंखामखौहाय एर खावनो थाखाय जोङो खादौ बानायनाय जायो नङा होमबा खादौ बेखौहाय जोङो ओंखाम एरखावो माने अराव सङोमोन गोदोथ' अराव सङोमोन बे अराव संबोनाय समावहाय जोङो मा सोरोम होनानै बेखौ ओंखामखौहाय एरखावनानै लायोमोन आरो ओमफाय बेखौहाय खादौ होननानै बुङो आरोबाव जोंहा मोनसे सागं आरो दालि नङाबा दालि खाथाबो होनो बेखौ नङा होमबा बे दालि खाथाखौबो जोङो मा खालामनाय जायो औवाजोंनो खालामनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा मा गोबांथार आरोबाव मुवा बेसाद ओ जोङो बाहायनो हायो आरो बे औवानि गेजेरजोंहाय जेरैहाय जेखाइ, खबाइ नाय सेन आरोबाव बेबायदिनो माख खासे ओ जोङो ना हमनायावनो बाहायनाय जेरैहाय बे थांबाय जेखाइ खबाइ आरो मा सान्द्रै संग्राय बेबायदिबो हेबनो हायो नङा होमबा दास ना गुरनायाव जोङो माखौ बाहायो जेखायखौ बाहायो जेखायजों जोङो ना गुरनानै लायो आरो ना लानो थाखाय जोंहा मा खालामो खबाइ बानायो नङा होमबा? आरोबाव जोङो बेबायदि बिदिनो संग्राइ सानद्रि बेखौबो जोङो माइरं जावनो थाखाय संग्रायखौ बानायनाय जायो आरो बे माइरंफोर जोङो सालिख'नो थाखायबा सान्द्रिबो बानायनाय जायो आरो दा जोङो औवाजों बेबायदि गोबांहाय माखासे आइजें आयलाफोरखौ खौ बानायनो हायो आरोबाव जोङो बेजों ना सानो थाखाय खखा सेन बेफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो दा जोंनि बेफोर माखासे आइजें आइलाफोरखौहाय गोदो जोंनि बर' हौवाफोरा गावनो गाव मावोमोन आरो बेजोंनो गोबां रांबो खामायो मोन गोदोनि हौवाफोरा जेरै बेबायदि माखासे आयजें आयला बानायनायाव जोबोद आखा फाखामोन आरो रावखौबो जोङो मा होनो बासिनो हायामोन बेबायदि आरो दा जोङो आरोबाव औवा खौहाय माखासे गोबां खामानियाव बाहायनो हाबावो जेरैहाय न' लुनाय गोदोनि सुबुंफोराथ' बांसिनो मा ओ जोंहा बेबायदि फाक्कानि न' गैयामोन बिनिखायनो जोंहा मा औवानि न'सो थायोमोन नङा होमबा? औवानि न'खौनो जोंहा मा प्लास्टिक प्लास्टिकसो थिंनबोथ' गैबावआमोन गोदोनि समावहाय। दा औवाखौ खुन्थिया खालामनानै प्लास्टिक फोरजोंनो ओ खोंनानै थायोमोन बेबायदि आरो औवानिजो औवाजोंनो मा न' फोरखौबो लुनानै लायोमोन आरोबाव दानि मुगायावबो जोङो औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला बिल्डिं गोजौ गोजौ गेट न' गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायाव जोंहा औवाखौ नांगौ जायो गोबां औवाखौ जोंहा नांगौ औवा गैयाब्लानो जोङो बेबायदि न'खौहाय लुनो हाया नङा होमबा? दा जोंहा औवाया जोंनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा दा औवानिफ्राय जों आरो माखासे जों लेखा बिलाइखौबो खालामनो हायो औवा जोंनो नङा होमबा? दा औवानिफ्राय लेखा बिलाइ बानायनायाथ' जोंहा ओ मख'जाथावखा। बेबायदि आरो औवाजोंनो जोङो आरोबाव माखासे ओ बै मा ओ मोनसे आबाद फोथारावहाय जेरैहाय बेरा दुमथेनो औवाखौ बाहायनाय जायो ओ बोरमा दाउ माखासे मोसौफोरा हाबनो हाया जाहाथे बै आब आबादाव बिनि थाखाय जोंहा बै आबाद थिलियाव बा बारियाव न'नि सोरगिदिं बारियाव जोङो औवाजों बेरा दुमनानैबो जोङो बेसोरखौ होबथानो हायो। बेयावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? जे गोनां गिदिरफ्रासो जोंहा माखासे वालफोरखौ होगोन नङाबा जोङो थिंफोरजों बेरा होगोन। नाथाय जों गोरिब फोराथ' माखासे गैयिफोराथ' ओ बे औवाजोंनो बेराफोरखौहाय दुमनाय जायो आरो। आरोबाव बे औवाजोंनो जोंहा मा खालामो माइ गायनाय स समावहाय बै दै दाहार बोहैबोनाया बे दै दाहारफोरखौ जोङो मा औवाजों मा बान्दो खालामनानै जोङो होथेनानै दोननो हायो आलिफोरावहाय दोननानै जाहाथे ओ माखासे हाफोरखौहाय बे दैफोरा खुरफ्लं लाङा बाय आलिफोर बहाय सिफाय लाङा बेनि थाखाय जोङो औवाजों माखासे बेरा बायदि दुमनानै जोङो बाहाय ओ मोजाङै आलिखौ खोनानै दैखौ लाखिनो हायो बेहायबो जोंहा औवाया गोनांथारखा। बेनि अनगायैबो जोङो औवाया आरोबाव मा बे औवाखौ जोङो बेरा दुमोमोन बे औवायाथ' जोंहा गोबाव सम जोरखाया बेबायदिनो से बोसोरसोनि उनावनो बे औवाया गाज्रि जाखायो बे अब्ला बे बोरायनाय औवाखौ जोङो मा ओंखाम ओंख्रि संनाय माखासे ओ बेबायदि अर सुनायावहाय जोंहा बे बनखौनो बा बे औवाखौनो जोङो लाबोनानै अर सुफैनो हायो आरो। दा होमबा जोङो औवाखौ गोबां जोङो बेबायदि बाहायनो हायो आरो। आरोबाव जोंहा औवाखौहाय ओ बे जेब्ला मानसि थैयो बे मानसि थैनाय समावबो जोङो बे औवायावनो जोङो औवाजोंनो मा गोथै बानगारो नङा होमबा गोथै बानगारनायावबो औवाखौ बाहायनो हायो आरो। दा ओ नोंथां नोंजों आङो बे औवानि सोमोन्दै बेखौनो बुंबाय नोंथाङाबो माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा?
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि जौ बानायनाय आदबनि सोमोन्दैहाय एसे बुंनो सान्दों आरो।
औ।
जौ होनब्लाथ' जोंहा बर' समाजाव गोबां गोसारनानै दंखायो बेखौ जों गासिबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां
औ
ओ जौआ हाय जोंनि बर' समाजावहाय गोबां जायगा लाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायायनो गासिबो बो लाबोगासिनो दङ बे जौनि थाखायनो जोङो ओ जौ लोङै लोङै थानायनि थाखाय जोंनि बर' समाजावहाय गोदो गोदाय जोङो लेखा फरा बायदिफोरावहाय जोंहा दावगानो हायाखैमोन बेनि थाखायनो जोङो गोदोसोनानै दंमोन आरो जौ बाहायनायनि थाखायनो जोङो गोदोसो हाबनानै दंमोन जौ लोङै लोङै जेबो खामानि मावा लेखा फरायायावहाय रावबो गोसो होआ बेनि थाखाय जोंनि हारिया गोदोसोनानै दंमोन आरो बर' कसारिफोराहाय जोंना हारिनि दोंग्रा महरै जौ एबा जुमायखौनो जोङो गुदि मुवा हिसाबैहाय जोंहा बाहायो आरो गोदोनिफ्रायनो बिसोरो जौखौहाय इसोरा जिउ फोथांनो थाखाय सोरजिदों होननानै हमनानै लायो आरो बेनिखायनो बेबायदि साननायनि थाखायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर' समाजावहाय गोग्लैसोनानै थाबोदों आरो बेबायदि साननानैनो जोङो जौखौ लोंसोमो बेबायदिनि थाखायनो ओ जुमायनि बागैहाय जोंहा बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां बायदिसिना खुगा खुगा सोलिबोनाय सल'फोरबो दं आरो बेफोर सल'फोरनि गेजेरजोंनो ओ जोंनि जिउआाहाय माबोरै ओ जायगा मोनजेना बेफोरो सल'फ जोंनि समाजावहाय दं आरो दा जोंहा जौखौ बानायनो थाखाय सिगाङावनो मा खालामग्रोनांगौ होनबा जोङो जौखौ खौ बानायनो थाखाय जोंहा एमाउनि गोनांथि ओ दंथारो आरो एमावखौ जोंनो नांथारगौ एमाव नङाबा जोंहा जुमाया जाया ओ सिगाङावनो जौ बानायनो थाखाय सेरसे ओ एमाव बानायनो थाखाय सेरसे जौ माने मायरं ओ सानि एबा जायखिजाया माइरं बेबायदि माइरंखौहाय नांगौ जायो आरो बिनि बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे बिदिनो बिलाइ रोदा बेफोरबायदिबो नांगौ जायो जेरैहाय खासि हाग्रा बिजौ मोनजिनैसो बिसिमा बेदर थलासे जखानि आगर सिथानि रोदासे रोदा थुलासे जखानि थालिर बिलाइ एबा आनारस बिलाइ गोरलै आदा फवाासोसो जखानि बेबायदि नांगौ आरो बेफोरखौहाय जोङो गासैखौबो बुथुमनानै लाखानांगौ एमाव बानायनो थाखाय एमाव बानायनाय समावहाय माइरं बाक्साखौहाय जोङो घन्टा मोनथामसो दै ओ सि- घन्टा मोनथामसो सिगांहाय जोङो दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो बेनि उनावसो जोङो बे माइरंखौहाय दैनिफ्राय बोखांनानै घन्टासेसो सम माइरं खैहाय दैखौ मोजै फसनानै लांगौ आरो दैया जेबला ग- हगारजोबो होमबासो जोङो बेनि उनावसो जोङो बेखौहाय खांनानै लानाय बिफां बिलाइ आरो बेदर रोदाफोरखौहाय जोङो उवाल एबा दिेंखियावहाय गुन्द्रा सो गुलिनानै लायो आरो जेब्ला बे सौग्लिनायाहाय गुन्द्रा जायो अब्ला जोङो बेवहायनो माइरंखौबो जयै देफानानैहाय अन खालामो आरो अनखौहाय उवाल एबा दिंखिनियावहाय सङो ओ संनानै देनानै बेहाय संग्रायावहाय दिहुननानै लायो आरो बे अनखौनो संग्रायावहाय मोजाङै दै सारस्रो सारस्रो नानाय जायो बेनि उनावहाय बेखौहाय फिसा फिसा लादुरा खालामनानैहाय एसे दाब्ले दाब्ले रोखोमनिहाय दानाय जायो आरो बेखौ गुबुन मोनसे संग्राय एबा सान्दांगयावहाय दोननानै फोराननानै लायो आरो बानाय गोदान एमावखौ बाहाय जोङो एमाव गोरलै होननाय जायो। बे एमाव गोदाननि लादुरानि सायावहाय थायनै गोजाम एमाखौ सिफ्रुनानै बेनि गुन्दैखौ सारनानैबो होनाय जायो जोङो दा बेबायदिनो जोङो एमाव खौहाय बानायनानै लानाय जायो आरो एमाव बानायखांनायनि उनाव जोंहा जौ बानायनो थाखाय जोङो जुमाय संनांगौ जायो आरो जुमाय संनो थाखायबो जोंहा माइरंनि गोनांथि जायो। माइरंखौहाय जोङो सिगाङावहाय
संनानै लाग्रोनांगौ आरो जुमायखौहाय जोङो सिगां संनानै लाग्र नांगौ बे जुमायाहाय जोंना गेफे जायोब्ला जौआाहाय मोजां जाया आरो बेखौ जोङो स्राव स्राव खालामथारनांगौ जौ बानायनो थाखाय दा बे जुमायखौहाय संखांनायनि उनाव एसे एसे गुसु जाहोग्रोनानैहाय बेनि उनाव बबेबा बिदिनो सानद्रिफोरावहाय जोङो बेखौहाय खुरुननानै लानानै एमावखौहाय फुननानै लानाय जायो एमावखौ फुननानै लाखांनानै जोङो बबेबा दो एबा बबेबा मोनसे बुस्थुफोरावहाय जोङो बेखौहाय सोनानै दोननाय जायो आरो सोनानै दोनखांनानै जोङो जेब्ला बे जौवाहाय बे सोनानै दोननाय जुमायाहाय हरथाम हरब्रै बेबायदि जायो होमब्लासो जोंहा लोंजानाय जायो आरो बेबायदि समावसो जोंहा जौआहाय बिदै गयो बे बिदैखौनो जोङो लोंनाय जायो आरो दा बे जौआहाय जोंना बर' समाजाव जों गासैबो फोरबोफोरावनो जोङो जौखौहाय बाहायनाय जायो। जौआनो बर'फोरनि मोनसे मोनसे गुदि मुवा होननानै जोङो साननाय जायो आरो जौखौहाय जोङो जेरै बैसागो ओ मागो दमासि बायदिफोरावबो जोङो लोंनाय जायो बायदिसिना जोङो सावरि बादालि नांगाल जांख्रा बे बेफोरबायदि जायोब्लाबो जोङो जौखौहाय बाहायनाय जायो आरो जौ लोङोब्लासो सोरबा बबबि बबा जाम्बा जाम्बिफोरनि खुगायाबो ओंखारो होननानै जोङो बेबायदि साननाय जायो आरो दा बेबायदिनो जौआवहाय जोंनि जायगायावहाय गोबां जायगा मोनबोदों जौखौ आरो जौ बानायनायनि आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां जोंहा समाबो जाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।